हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावरनाय थाबाय नोंथां
औ औ
आं नोंथांजो दा दसे सम गान्नाय जोमनायनि बागै दसे सम रायलायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ जोंना गाननाय जोमनाय होनब्लाथाय बुंनो थाङोब्लाथाय जों गाननाय जोमनायानो मोनसे गाव गाव गावनि सिनायथि आरो नोंथां
औ
हारि मोनसेया सोद्रोम जानाय लोगो लोगो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय जेरावबो सोलाय सोल फैया आरो फैयो आरो नोंथां
औ
बिनिनो फिथाइ महरै सुबुं समाजाव गाननाय जोमनाय गोनां जानानै फैयो
अ नोंथां
गोदोनि जों जारिमिनखौ गोसोखांनानै बोदलानानै नायोब्ला जों नुनो मोनो मोननाय जायोदि नोंथां गिबि सुबुंफोरा गाननो जोमनो रोङामोन आरो ना बिसोरो सिगांङो गावसोरनि मा होनो दंफांनि एबा दंफां बिगुरनि बेफोरबायदिखौ गानना थायोमोन जुनारनि बिगुर एबा बेखौ जों गाननाय नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो सुबुंफोरा उनावहाय गावसोरनो सानलाङो आरो नोंथां माने साननो हानाय जानानै फैबाय आरो
औ
गोदो बिसोरनि गोसोआव लाजिनाय बा गावखौ समायना खालामनाय बिब्दि बिब्दि बेबायदिनो बिसोरनि गोसोआव बेरखाङामोन। बेफोरबायदिनो सुबुङा सुबुङा सुबुङा गावनि आंगो गान गाननाय जोमनाय दंमोन। जेरैहाय जोङो जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ औ।
जोंना गान जोंना हौवाफोरा गामसा हिनजाव मारिनि थाखाय दख'ना। दा बेफोर गाननाय जोमनाय दं आरो नोंथां।
औ।
गामसाखौ जोंनि जोंनि बर' हौवाफोरा लान्थि थेब लेन्थि थेबनानैबो गानो आरो नोंथां। आरो लिन्थि थेबालासिनिबो गानो। नाथाय हाबा हुखा धोरोम माने बेफोरबायदि हाबा हुखा जानाय धोरोम माबोरै हाबा इसोरनि सिबिनाय बेफोरबायदियाव लिन्थि थेबनानै गाननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
नाथाय समाजाव जौगाखांनाय लोगो लोगोनो बर' हौवाफोरा फोराबो गावनि दानाय अदेबानि बर' हिन हिन्जावफोरा गावनि आखाइजों दानाय रंगिना संगिना सिफोरखौ बायदि रोखोमनि गस्ला गद सुनानै गाननाय गाननायखौ दा जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरनि आर'नाइ फालि जोंखौ जोङो बर' बर'नि मोनसे सिनायथि फालि होननानै बयबो मिथिनाय जायो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ।
औ नोंथां थारैनो।
आर'नाइ फालिखौ जोङो हौवा मानसिफोरा खर'आव फावरि आरो जान्जियाव खानाय जायो आरो नोंथां। जोंना दा आर'नाइ फालिखौ बर' हिनजावफोराबो गोदोनायाव फालि महरै लानाय जायो नों आरो बिसोरबो जान्जियाव खाफ्रानानै लानाय जायो आरो। गुबुन फारसेथिं दख'ना फाफ्राखौ गुबैयै बर' हिनजाव फोरा गाननाय जायो। उन्दै हिन्जावसाफोरा दख'नाखौ जान्जियाव गानो आरो नोंथां। गेदेर हिनजावफोरा आरो जेर जेरबायायाव गानना गाननायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
दख'नाखौ जोङो बायदि रोखोमनि गाब आरो बायदि रोखोमनि अर आगरजों दानाय जायो आरो नोंथां।
जेरै दावराइ आगर हाजो आगर फारौ मेगन आगर बेफोरबायद दिनो बायदि बायदि आगरजों जोङो समायना नुहैनो थाखाय बाहायनाय जायो।
औ।
बुंनो थाङोब्ला जोङो गाव गावनि गाननाय जोमनायानो मोनसे सिनायथि आरो गाव गावनि हारिनि थाखाय।
औ।
गोदो जोङो नुनो मोनसैमोन मानसिफोरखौ गाव गावनि गाननाय जोमनाय बेफोरबायाददि गानोमोन आरो नोंथां गोदोयो
औ
बेबायदिनो सम फैयै फैयै गाव गाव मोनसे हारि दाबाय माबाय बेबायदिनो गाननाय जोमनायाबो गाव सोलायलांबाय गाव गावनि निजा निजा जालांबाय बेबायदिनो जोंना दा अदेबानि जों नुनो मोनसै आरो नोंथां जोंनि बांसिनानो जों दा सुबुं माहारिया गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ गारनानै गुबुनहा गुबुननि एबा लंपेन्ट बेफोरखौसो गाननाय जासै आरो बा बांसिनानो
औ
बेबायदिनो जोङो दानि जुगाव बेफोरो दाना गोदो गोदान बाथ्रा नङा
औ
बे लंपेन्ट गाननाय बायदिसिना गाननाया गाव गावनिखौ गाननाय गारनाया बांसिनानो गान नुनो मोनला बांसिनखौनो
ओम
नोंथांजों आं दा गाननाय जोमनायनि बागै जायासै मिथिगौ फोरमायबाय नोंथाङाबो जाय एसे मोनथिगौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
औ गोदोनि बुङोब्लाथ' नोंथाङानो होनलांखाबाय गोदो बोरै गानोमोन बेफोरखौ बारा मिथियामोन दानि जुगाव जों गाव गावनो न' न' दानो सोलोंनानै दानानै गानो आरो
औ नंगौ नोंथां
बायदि बायदि रोखोमनि गामसा दख'ना जेरै नोंथाङाबो बुंलांबाय ओ दाउराइ आगर हाजो आगर फारौ मेगन आगर बायदि बायदि रोखोमनि
जोङो न'आवनो दानाय नुयो आरो दानिया
औ नंगौ नोंथां
आरो बेफोरखौ दाखांनायनि उनाव आं नुनायबायदि ओ दिरुं खुन्दुं ओ जियाव जोङो एम्फौ एम्फौनिफ्राय मोनो दिरुंखौ
एमफौनिफ्राय नोंथां
एम्फौ एम्फौ सि फिथोबनिफ्राय बेनिफ्राय दिरुं बानायनानै जों जोंनि बर'फोरानो बानायनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जों।
नोंगौ नोंथां।
बेखौ दिरुंखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो इसान इसानाव सोंग्रोनानै लानानै ओ जिखौ दानाय जायो आरो।
ओ नंगौ नोंथां।
बर'फोरा ओ बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि रो रोखोमनि लंपेन्ट गस्ला, दख'ना, फास्रा बेफोर बेफोरबायदि दानानै गाननायखो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
न'आवनो आरो हाथायफोरावबो फानो।
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन गुबुन आ गुबुन गुबुन हारिफोराबो जोंनि गामसा
आर'नाइ फालि बेफोरखौबो लानाय लानाय नुनाय जायो आरो।
उम नंगौ नोंथां।
गोदोनि गोदो आबै आबौमोना ओ जोंथ' बारा मिथिला नालाय गोदो गोदो गोदो गोदायनि बागै।
उम नंगौ नोंथां।
जों जा एसे मिथिगो बेखोनो ओ फोरमायनोसै
उम नोंगौ नोंथा।
ए जोंनाथ' दा ओ बर'नि थाखाय गामसा आर'नाइ
उम
आर'नाइ गामसा ओ आर'नाइ फालि आर'नाइ दख'ना आर'नाइ फास्रा, आर'नाइ गस्ला बेफोरदिखौ गाननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनावबो गुबुन गुबुन ओ लंपेन्ट, गस्ला बेफोरखौ गाननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ आं जि मिथिगौ दा नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे मिथिबावोबा फोरमायना हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जो ओरै दानि होनलांदोंमोन गाव गावनो न'खराव दानानै गानो होननानै।
औ
जों आं बुंनो थाङोब्लाथाय दानि जुगाव जोङो मा होनो गोदो गोदोनि बायदि दानि जुगाव गाव गावनो जि मेबा दख'ना गाम गामसा फालि आरिखौ दानाय बारा आं नुनो मोन नुनो मोनला। गोदो बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जोङो दानि जुगावथ' बेफोरबायदिखौ बारा बांसिनानो जोंहा हाथाइ बाजारनिफ्रायसो बायनानै गाननाय जायो आरो नोंथां। गाव गावनि आखाइनि आखाइजों दानाय जाला बांसिनानो।
औ औ नोंथां।
नोंथांजों दसे सम आङो गाननाय जोमनायनि बागै जा एसे मोनथिगौ एबा नोंथांनिफ्राय जा एसे मोनथिनो मोनबाय आं मोनथियिखौ बो नोंथांनिफ्राय बेखौ खोनानानै आंबो एसे मोजां मोनबाय।
औ।
जोंनाथ' दा नोंथां समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे।